नोंथां
खोनादोंना नोंथां हेलौ हेलौ अ खोनादोंना नोंथाङा औ ओ माबोरै दं नोंथाङा औ आं गसाइनि अननायाव मोजाङैनो दं औ बिदिब्ला नोंथाङा आंखौ कल खालामनायनि जाहोनखौ नोंथाङा एसे फोरमायना हागोन नामा खोनादोंना हेलौ हेलौ हेल' औ खोनादो नोंथां।
नों होनदोंमोन?
ओ जौ बर'नि जौ
खोनादोंना नोंथां? मानि बागै रायलायनो होनदोंमोन नोंथाङा?
नोंथाङा आंखौ जौ संनायनि बागै रायलायनो होननानै फन खालामनाय जादोमोन ना औ
औ होमबा नोंथाङा आंनो जौनि बागै फोरमायना होनो हागोन ना इसे?
औ हागोन नोंथां।
उम दे होमबा।
जोंना-जोंना जौ होनो ब्ला बर'नि मोनसे एंगार हायि बाहागो होननानै बो जोङो बेखो साननो हायो आरो बेखौ जोंनाहाय बर'नि बर'जों ओ बर' हारि एबा बर' दोहोरोमजों सोमोन्दो गोनां मोनसे ओ सो लोंग्रा मुवा होननानैबो जों बेखौ साननानै लायो।
औ नोंथां
औ बेनि ओ बेनि ओ बाहायथिखौ जोङो गोदोहाय ओ गुबुन आरो दाथ' गोबां सोलायबोनायखौ जोंङो नुनो मोनदों। नंगौना नोंथां? औ बिदिनो जोंहा बे जौखौहाय गोदोनि आबै आबौमोनाहाय जोंना ओ बेखौ खामानि मावखांनायनि उनावहाय मेंगानो थाखाय एसे लोंनानै दसे सम जिरायनानै खामानिखौ मावफुं मावफिनोमोन एबा जोंहा ओ खा - खामानि मावखांनानै हरावहाय मोदोम आखाइ सानायखौ हाय जोंहा खारहोनो थाखाय बेखौ एसे लोंनाय जायोमोन होननानै जोङो खोनानो मोनदो। नाथाय जोंहा बेनि उल्थायै दानि मुगायाव बेनि उल्था जानायखौसो जोङो नुनो मोनबाय। जौखौ जोङोहाय दानि मुगायाव गोजोननायनि थाखायसो लाग्रा ओ जिराद बायदि ओ मोनना लाबाय गोबां सुबुङानो बेनिखायनो जोंहा गोब ओ दानि गोबां सु ओ सुबुं फोरा जौ लोंनानै ओ गारि सालायनाय एबा जौ लोंनानै गुबुनजों नांज्लायनाय बिदि बायदिसिना जाहोननि जाहोनावनो जोंना बर' गोबां बर' सुबुं नि जिउआ गोमानायजों लोगोसे गोबां सुबुङाबो ओ देहायारि नोरजिया जानानै थालांबाय।
औ नोंथां
औ बिदिनो ओ जोंहा नाथाय जोंहा बर' ओ आइजोफोरखौ नायोब्लाहाय जोंहा बर' आइजोफोरा जौजोंनो जोबोर ओ रां खामायनायजों लोगोसे बेखौ ओ जोंना दा नेसनेल एबा जोंनि ओ हा हा-हादोरारि ओ लेभेलावहाय दैखांलांनो हाबाय। जेरै जोंहा दाखालिसो बावै ओ जि आइ टेक ओ मह' जि आइ टेकाव जौखौ जोंनि बर'नि लोंग्रा महरै आजाव-नाजाव जादों। बिदिनो नोंथाङाबो ओ जौनि बागै एसे सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। जौ होनोब्ला जौआ जोंनि गुबुन फारसेथिं नायोब्ला जौआ जोंनि थाखाय मोजां आरो गुबुन फारसेथिं नायला जौआ जोंनि थाखाय गाज्रि माबायदि मोजां ओं माबायदि गाज्रि होनोब्ला गाज्रि होनोब्ला जौ जौखौ जोङो जोंनि बे उन्दै सुबुंफोरा उम एबा जिदाइन बोसोर जायै सुबुंफोरा लायोब्ला, जोंनि देहायाव एबा जोंनि साननो हानाय गोहोआ खम जायो आर ब-बेहायनो जोंनि गोबां ओ गाज्रि हुदा जालांनो नागिरो। ओ आरो। जों बे ओ गाज्रि हुदाखौ गारनो हाया जालाङो। आरो मोजां फारसेथिं होनब्ला। जोङो जौ जौआ जोंनि मोनसे फालांगियारि महर। बदिहाय जाहाथे नों सुबुंफोरा बे जौखौ बानायो बानायनानै फानो फाननानै गावनि जिउखौ खाङो ओ जौ जौआ मोनसे मोजाङैनो जोंनि मोनसे मोजां। आरो बे जौआनो जोंनियाव भारत हादरजों मोनसे जि आइ टेक हमजाबाय एबा भारत हादरा जोंनो बे जौनि थाखाय जि आइ टेक होदो गाज्रि नोजोरजों नायोब्ला जौआ जोबोर गाज्रि आरो मोजां नोजोरजों नायोब्ला। जौआ जोबोर मोजां आरो बेखौ जोङो गाज्रियै बाहायोब्ला। गाज्रि जागोन आरो मोजाङै बाहायोब्ला मोजां जागोन खोनादों ना नोंथां।
औ खोनादों।
गाज्रियै बाहायोब्ला होनबा। जेरैहाय जोंना खायसे खायसे सुबुंफोरा नांगौनि बारा लोङो गावखौनो लोंनानै। गावनियाव जेबो साननो हानाय गोहो गैया जायो। बेखौ बां। द्राय लोङोब्लाना जोंनि देहा आरो जोंनि साननो हानाय गोहोआ खम जालाङो। देहायाबो जोंना। उम गाज्रि जायो खहा जायो। आरो जोंनिया साननो हानाय गोहोआ। खम जायो देहा जौ लोंब्लाना जोङो ओ गावनि साननायजों खामानि मावनो गारनानै। गावनि गोसोजों खामानि मावो। गोसोजों जा गोसो। जायो बेखौनो मावो ना मोजां ना गाज्रि ना सोरबा माइबा बुंदों बेफोर गासैबो माने गाससिबो गावनिनियाव गोमालांजोबो माने गावनि गोसो। गोसोबायदि गाव जा सान्दों गाव जा जि लुबैदों बेखौनो मावो। आरो उम बे जौआ। बेखौ फाग्लाबो खालामनो हागौ। आरो मोजां फारसे। जों बुङोब्ला जौआ जोंना। ओ। मोजां फारसेथि बुङोब्ला जौआ जोंना मोजां खायसे खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
ओ खायसे सुबुंफोरा जाहाथे सोरबाहा ओ फिसाय थैजानाय सुबुंफोरा मा खालामनो मा मानो जेबो राहा गैयियाव बिथांमोना जौ संनानै गावनि जिउखौ खांराहाखौ खुङो आरो जौआ जोंनि बे जौखौ जौखौ लोंनांगौ मोनोना जों सम थायो जोंनाव लोंनाय जाय समाव जोङो ओ जोंनि जिउआव जा एबा रंजानाय सम फैयो रं जानाय समाव जोङो बेखौ लोंनांगौ लिमिटनि लोंनांगौ रंजानाय समाव जों बेखौ लोंनांगौ आरो हिसाबनि लोंनांगौ बेखौ खौ बांद्राय लोङोब्ला जोंनि साननो हानाय गोहोआ खम जानानै जों गाज्रि गाज्रि हाबा खामानि खामानि मावनो लायो। खोनादोंना नों
औ खोनादों।
अब्ला नोंथां जौआ बोरै जौखौ बोरै बानायनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। जोंना जौ बानायनो थाखाय गिबियावनोहाय जोंहा एमाव नांगौ जायो। बे एमावखौहाय जोंना बर' आइजोफोरानो ओ बायदिसिना मै ओ मोखोना बिलाइ बिदिनो ओ मोखोना बिबार बायदिसिना होनानै जोंना ओ देनानै बानायनाय जायो।
औ नोंथां
बेखौ बानायखांनायनि उनावहाय जोंहा जेबोब्ला जौ संनो जायो अब्लाहाय जोंहा माइरं नांगौ बे माइरंखौहाय जोंहा मोजां सुनानै मो मोजाङै सुनानै लानाय जायो। आरो बेखौ ओ दै गुदुं दैखौ फुदुंनानै ओंखाम बायदि संनाय जाहैयो बेखौ संखांनायनि उनावहाय जोंहा ओ बेयो मोनोब्ला बेखौ एरननानै मोनसे ओ साफा प्लास्टिक एबा जोंना थालिर बिलाइ बेफोरबायदियाव एरो एरननानै दोननाय जायो ओमफ्राय अब्ला बियो एरनखांनायनि उनावहाय सु खम जायोब्ला गुसु जालाङो हारसिंनो। जेबोला बेयो गुसु जायो अब्ला बेखौ एस्रनानै मोजाङै ओ मोजां एरस्रा होयो आरो एमावखौ जोंना देख्रुबना लानानैहाय ओ बे संनानै लानाय ओंखामाव फोननानै होनाय जायो। बेखौ मोजांयै खांनायनि उनावहाय बेखौ हरसे बा दसे समनि थाखाय बे जायगायावनो दोनथ'नाय जायो। बेखौ उनावहाय ओ दसे बा हरसे खायसे खायसेयाथ' हरसे दोनो बेखौ बिदि दोनखांनानै हाय खान्था एबा बाल्थिं नङाब्लाबो जेखि जाया बासनावहाय बेखौ ओ सोनानै लानाय जायो। बिदिनो जोंना हरथामबा हरथ्रे हरब्रैनि उनावहाय जोंना जौ बिदै ओंखारो। बेखौनो जोंना लोंनो हानाय ओ लोंनो हानायसिम रोसिसिम जाना फैयो अब्ला बेखौ लोङो नाथाय जोंहा बेखौ मोननै रोखोमै संनायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो। जेरै जोंना माइब्रानि जौ आरो माथानि जौ। नाथाय माइब्रानि जौ खौहाय जोंहा संनानै बिदि थाब लोंनाय जाया बेखौ ओ जेसांनो गोबाव थायो एसांनो ओ मोजांनिख्रुइ मोजां जालाङो होननाय खोनादों जोङो बेनि थाखायनो जोंना ओ बेखौ संनानै ओ द' बोसोर एबा स्नि बोसोर हा गाहामहालागै एबा खायसे खायसेया जि बोसोरालागै दोननानै लोंनायखौ जोङो नुनो मोनो। बिदिनो सि बिदिनो हायस जोंहा बे खौ आ बे जोमायखौनो जोंना ओ माइब्रानि जोमायखौ दानि बर' आइजोफोराहाय गोबां मेल थिं एबा माबेबा मोनसे आ बर'फोरनि ओ दोरोङारि ओ फांसन बायदिसिना जायोब्ला जोंना बे जौखौनो बथलसे गा बथलसेयावनो जोंना थामजौ एबा ओ नैजौ नैजौ बाजि बिदियाव फाननायखौ जोङो नुनो मोनो बिदिनो जोंना बर' आइजोफोरा गोबां रां खामायनायखौ सोंङो मोनथिना मोनबाय। बिदिब्ला जोङो जौजोंबो रां खामायना हायो होननानै मिथिना मोनो बेनिखायनो जोङो खौ बाहायनो रोंबाथाय मोजां नोंथाङा होनलांनाय बायदि बाहायनो रोङाबाथाय गाज्रि बे
औ नोंथां।
बिदिनो आ सि सि सोव आ जोंना दानि सुबुंफोराथ' जौखौ जानला मोनला लोंनानै आ गावनि आ गावनि साननाय गोहोआ खमायलाङोब्ला गावनि गोसोआव जा गोसो फै गोसो जायो बेखौनो मावलाबायो सोरबा सोरबाया ओ लोंनानै गाज्रि हुदा खिथियो सोरबा सोरबाया गाव उम रावखौबो मिथिया बिदिनो गोबां बुदलायनाय नांलायनाय जानो हमदों। बिदिनो जोंना बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा गोबां ओ दानि मुगायाव गोबां जौखौ लोंनानै गोबां गाज्रि जालांनायखौ जोङो नुनो मोनदों नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय
औ नोंथां।
दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'सै होननानै आं सानो। नोंथांजों आङो सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो गोबां मोनथियै बाथ्राखौबो मोनथि थिना मोनबाय नोंथां‌ इदिबा गोजोनथोंसै।
बिदिब्ला जों दोनथ'लायनोसै नोंथां।